दासो एरबाय नोंथां,
अ नोंथां गोजान गोजान मोनाबिलि नोंथांसिमबो,
औ मा खालामबाय दं नोंथाङा?
ओ आं दा नोंथां नै, फोथारावसो दसे ओरैनो जिरायफैनो
हेलौ खना,
औ खोनादों नोंथां बुं
नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
मुसथ'
अ जोंनि बर'फ्राहाय नाखौ माबोरै हमो बेखौ सोंनो नागिरदोंमोन ना नोंथांनाव खोन्थानो हागोन नामा नोंथ कथा
औ आं जेसेखिनि हायो राय खालामसै होनदां नोंथाङा सोंबाय जेला आं एसे बुंनोसै आरो।
औ
जोंहाथ' बिदिनो बर' माने आइजोफोरा स्पेसियेल आइजोफोरा जोंहा जेखाइ खबाय दङ बेयाव बिसोरो जेखाइखौ लाना थाङो माबा फोथाराव ओमफ्राय जेखायाव गुरनानै मोननाय नाखौ माने खबायाव सोनाय जायो आरोना
औ बेनिफ्राय ओरै माबे माबेजों हमबावो ओरैनो नाखौ
ओरैनोथ' बिसोर आखाइजोंबो हमनो हायो। माने गोरोमनाय दं आरो माने
औ नोंथां नोंथाङाथ' मोनसे बिराद इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंबाय नङा होनबा गोरोबनाय गोरोबना
मा होनदों नोंथां खोनायाखै माने उम हेलौ
औ खोना अ ना नोंथाङाथ' मोनसे इम्पर बाथ्रा बुंबाय नङा होमबा गोरोमनानै ना हमनाय बे गोरोमनानै ना हमनायखौ माबोरैहाय हमो खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
औ आं बुंनोसै होनबा
औ दे बुंलाय
बिदिथ' बिसोरो माने जयै थांबाथाय माने बिसोर जयै फोथाराव थांनानै बिदि रावन्ड जायो आरो माने मोनसे जायगा लानानै बे मोनसे जायगायाव बिसोरो ओरै सोरगिदिं ज' जानानै माने फार फाराव ओरै आलि आलि बादि खोना लानानै माने
माबाजोंना मा औ औ औ माबा जों मा होनो ओैहाय हाग्राफोरजों
औ औ औ औ नोंथां औ औ बिदिनो माने रावन्द खालामनानै गेजेराव बिसोरो ना हमो आर ना माने बेखिनि जायगायाव जिखिनि ना दं बेखौ हमनाय जाबाय आरो बिदिनो
ह बेनिफ्राय नोंथां नोंथांमोननिख सेन साया नामा
सेनाथ' माने दां जोंनि जेबो सायो सानाया ओमफ्राय दाथ' दैनि दै लानानै खोथा आरो माने बेयो दैया एसेब्लाथाय बे नाफोरा दाउ फैयो नालाय बेवहाय जों दोननाय जायो माने दैया एसे खमब्लाथाय
औ बेनिफ्राय नोंथां मा बुङो सेनखौहाय माबोरैहाय बानायनाय जायो।
सेनखौथ' माने स्पिेसियेलि औवाजोंनो बानायो औवा खाथिजों औवा खाथिजों बिदिनो औवाखौ एसे ओ मा होनो बेखौ गोलाव एसे ओरै खामिजिरनानै
सैनानै लायो आरोना फिसा फिसा
औ औ औ बिदिनो
औ औ बेनिफ्राय नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय जेखाइ जेब्ला ना गुरनाय होनब्ला जेखाइबो दङ नङा होमबा जेखायजोंहाय बोरैहाय गुरनो हागौ नोंथांमोननिथिंजाय
जेखाय जेखाइजोंना आं नुनायावथ' बिदिनो थाङो ओमफफ्राय बिसोर ज' जानानै थांनानै माने मोनसे गेयावनोथाय आरोना जेखाय हबाथाय एसे गोजान गोजान थानानै गुरो
औ
बिदिनो बिसोरो जे जेखौ सोबाय ओमफ्राय आ थेंदों गाग्लोबना होबाय आरोना दैयाव आथिंजों गाग्लोबनानै बेयाव नाया गिनानै हाब्बाय बिदिनो मोनबाय आरो बिसोर नाखौ औ नोंथां।
जेखाइखौ माबेजों बानायो
जेखाइखौथ' जोंनिथि औवाजोंनो बानायो जेखाइ खबाय बिदिनो सेनफोरखौ औवाजोंनो बानायजोबो। औ नोंथां उम
बेनिफ्राय जेफोरबो सायो नामा?
जेखौथ' सा सागासिनो दा नथां जोंना दै जादोंमोन नालाय एसे बेयाव मानसिफोरा आ थालाासिनो आरो ना
औ नोगोद ना मोनबाय दंमोन ना दासान्दि?
बिदिनो मोनदां मोनगासिनो मानसिफोरा माने जाय सादों बेनो मोनदों आरोना
औ ओरैनो मा मा ना मोनदों नोंथां?
बिदिनो बे नोंथां जे जेखौ लानानै खोथा आरोना जेया गिदिरब्ला एसे गिदिर देरना नांगोन माने बिदिनो फिसा बा फिथिग्रि गोरै थेंक बिदि नाानाङो आरो
औ ओमफ्राय गेदेर जेयाव मा नाङ मा ना नाङो नोंथां?
गिदेर जायावथ' बिदिनो ओ ना सलफोर नाङो ना सल बिदिनो बांसिन ओमफ्राय खां खांख्राइफोरबो नांनाय नु नो नुनो मोनो नोंथां। औ औ खांख्राइबो दं दों बहुद।
औ बा खांख्राय बेखौहाय ओरैनो माबायाव थायो बिलोआव ना फुख्रियाव थायो
खांख्रायाथ' बिलोआवनो थायो। जखौ बिलोयावनो सायो नालाय बेयावनो नांबोयो औ बेयावनो नाङो
ओमफ्राय खांख्राइखौ माजो जायो नोंथांमोना? माबोरै माबोरैाय माबोरै माबोरैहाय जायो खांख्राइखौ?
आंथ' बिराद मैथादों बिराद मोजां मोनो नोंथां
ओरैनो गथायै ना ओरैनो देनानै?
बिदिनो ओंख्रै मोननै मोनथामसोसो जायो सिस्टेमाव बिदिनो माने बाथोन ओ देनानैबो देनानैबो माने एसे बेनि रोसिखौ सेबनानै।
औ।
अमलेट सिस्टेम जाजायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय नोङो जुदि जुदि गथायै जानो गोसोबा गथायैबो जानाय नोंथां।
गथायै बोरैहाय गथायै बोरैहाय जायो नोंथां?
बिदिनो माबाफोरखौ गारजोब्बाय बिनि आथिंफोरखौ।
औ।
ओमफ्राय दाम दाबो मिथिखागो बिदिनो खाखि एवग्रोनानै जाबाय आरो गोथां ओख्रियाव होननाय।
औ। बेनिफ्राय नोंथां बाथोनबो जायो नङा होमबा नोंसोरनिथिंजाय। बा जोंनिथिंजाय जाहदिसम बाथोनखौ। औ औ बेनिफ्राय नोंथां गांजेमा मोनो नामा ना गांजेमा? गांजेमाया आंनि बिराद फेभरेट मोनलै।
सान्थां। गांजेमायाथ' जोंनिथिं गोदो दंमोन दा थ' बारा नुबाङा दिसं थेवबाबो मासे मानैनि सान्स दं आरो नांनायनि थेवबो बे बुस्थुआ बांद्राय जोबनो हमदों आरो।
मायाव नाङो मायाव नाङो नोंथां गांजेमाया?
गांजेमा खौथ' ओरैनो जफोराव नांनाय नुआ। माने थेवब्लाबो बेयो हमनायफोराव मोनबोयो आरो माने आइजो माहारिफोरा।
ओरैनो गांजेमाखौहाय गांजेमायाहाय माबयाव थायो नोंथां?
बेबो बिलोआवनो थायो। दा दै जानायखाय बिसोरो ओ दै जानायखाय माने बिलोआव ओंखारबो आरो।
औ औ माबायदि जायगायाव थायो नोंथां बिलोआव? ओरैनो लांदां दैयाव थायो ना जाबोराव थायो ना म थेंगा सिङायाव थायो।
बिदिनो बिसोर हाग्रा माने हाग्रा टाइप एसे मिथेंगा बिदिनो हाग्रा बिदियाव थायो आरो माने। एरसोनानै गावसोरनि बासा महरै।
औ आं मिथिनायाथ' बांसिनानो मिथिंगा सिङाव थायो। जिमेेन' गजेमा एंखावरि। बांसिनानो मिथिंगा सिङावनो थायो।
औ।
बिनिफ्राय खुसियाबोथ' मोनोना नोंथां?
खुसियाखौ मोनो नोंथां दा दै दै जानायखाय माने बिसोरो ओंखारदों आरो माने गरमनिफ्राय जोंनिजों माने जेब्ला दै गैयामोन। अब्ला बिदिनो माने सुनानै जानो हायोमोन आरो। बिदिनो फख्रि दंग'फोर बायदियाव।
औ बोरैह खुसियाखौ बोरैहाय सुय नोंथां?
माने बिनि थाखाय माबा दं आर ना मोनसे हाथियार मा होनो बेखौ मा होनो बेखौ ओ औ औ सुग्रा जं औ। बेयावनो हायाव खुनायाव मोनो आरो बेखौ।
हायाव बोरैहाय फै बोरैहाय फैदां गरं? गरं नायानो सुइ ना ना गरं नाया लासिनो सुइयो?
नायनानै सुबाय बेयावनो माने मोनो आरो
सुनायाव नाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ बिदिनो।
अह। बेनिफ्राय दा नै दाथ' दै जादों नोङा होमबा? खोनादोंना नोंथां? हेल'?
औ।
हेल' दाथ' दै जादो नोङा होमबा? हेल'? खोनादोंना नोंथां?
औ।
अ दाथ' दै जादों नङा होमबा? दै जानायाव बोरै खुसिया ओंखारा नोङा खुसिया ओंखारा होमबा?
हेल'? हेल'? खोनादोंना नोंथां? हेलौ? हेलौ?
औ। औ नोंथां।